अ' नोंथां नोंथा मा खालामगासि बे दा
आं दं आरैनो नोंथां नोंलाय?
आंबो ओरैनो दं। माने आं नोंथांखौ फन हामनायनि जाहोना बेनो जाबायदि आं नोंथांजों माने जिउनि थांखिनि बागै सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालामदोंमोन?
नंगौ नङा नोंथां हागोन नोंथां हागोन।
अ' दे होमबा सावरायनोसै।
अ' नोंथां।
नोंथाङा नोंथांनि जिउनि थांखिया मा माने नों नों नों इयुनाव मा जाहैनो लुबैदों?
अ' नोंथाङा आंथ' जेनेबा इयुनाव जेनेबा जोबोर गोदोर गो सिमां नुदोंमोन नोंथां।
औ आ मा सिमां नुदों नोंथाङा एसे फोरमायना हो?
उम जों जेनेबा फरायनायफोराबो जोंनिया दा एसे कमप्लिट जाबाय नालाय नोंथां।
औ
अ' जेन'बा जों फरायसाफोराथ' जोबोद रांनि आंखाल जायो नङा होमबा नों
औ औ नोंगो
उम बिदिनो जों जेनबा इदि ओरैनो फिसा फेनला ओरैनो जेनेबा ओ जब नागिरगासिनो आरो नोंथां।
औ औ नोंथाङा ओरैनो माबाय दि मा जबाव माबायदि जबखौ नोंथाङा गोसो हो थाबनानै नाजागासिनो दा?
अ' जेनेबा नोंथां दाथ' ओरैनो नोंथांमोनहाबोथ' मिथिखायो जेन'बा ओरैनो आसाम पुलिस माबा बिदिनो बिदियाव लाइमोन फोरखौ बांसिन गोसो होनाय नोंथाङाबो नुदो जानो हागौ नोंथां।
औ नोंथां माने आंबो बेयावनो नाजागासि
अ' नंगौ नामा नोंथां? नोंथां आंबो बेयावनो एसे नाजाबाय थादों जेन'बा एसे प्रेक्टिस खालामगासिनो नोंथां
उम माने जोंनाथ' बिराद रांनि आंखाल नालाय बेनिखायनो बे फ्राय बेफोरावनो जों माने जोबोद नाजाथाब नोंगौ आरो बेनि थाखायनो नाजागासिनो दङो। उनाव लासेै जुदि अनोबा इसोरा अनोबाथाय जाफुंगोन बेखौ आसा खालाम मारो
औ नोंगौ नोंथां। मा दा आंबो बिदिनो नाजागासिनो नोंथां जेन'बा खस्थ'नि फिथाइआ गोदै होननानैथ' मिथिखायो नोंथाङाबो।
औ नंगो नंगो नोंथां नंगो नों थार बाथ्राखौनो बुंदों
उम जेनबा नोंथांसो जेनबा जों दा लाइमोन बैसोआव जेनबा जों गाव गावनि आथिङाव गसङाबा आरो बोरै जानो नोंथां। बेलेगनि गुबुननि आथिङाव आरो बेस से थाबावनो नोंथां
अ नंगो नंगो माने जों गावनो ना नाजानांगोन आरो गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय जों गावनो खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामाबाथ' जेबो जाफुंखाया नालाय खस्थ' खालाम नांखागोन जोङो बिनि थाखायनो
नंगौ नोंथां।
उ उ ओमफ्राय ओं नोंथांखौ आं फंसे खोथास गाज्रि मोनाबा उ नोंथाङा जेनेबा जिबौमाया बुरजा सानदों नामा नोंथांनि इयुनाव लासै?
औ आंनाबो थांखियानो जादों आसाम पुलिस जानायनि थांखि आरो आंना औ आसाम पुलिस आं बे थांखिखौनो लानानै नाजागासिनो आरो
अ नोंगौ नामा नोंथां
औ नंगौ
नोंथाङा अ नोंथाङा ओरैनो नो प्रेकटिस खालाम नोंथां
खालामगासिनो आङो माने सानफ्रोमबो बिदि फुं फुुंआव फिल्डाव थाङो आरो फिल्डाव थाङ थांनानै खारहैयो बिदिनो सानफ्रोमबो थाङो आरो बेनि थाखायनो आं नाजागासिनो मिथिया आरो उनाव लासै जाफुंहैगोना हैया आं जायखिजाया आसा खालाम आरो जाफुंगोन होननानै सानसे दं आसा खालामना दङ आरो आङो
औ
मानोना जोङो न'खरखौबो सुंथानांगौ जायो जोंहा माने साख्रि बाख्रि बाख्रि जेबो गैया बेनि खायनो जोंनो जोंनो नाजानांगोन आरो बिनिखायनो आं नाजागासिनो खस्थ' दुखु खस्थ' सहायनानैब्लाबो आरो
जेन'बा नोंथां जेनेबा नोंखौ ओरैनो न'खरनिफोराबो जेनेबा हेफाजाब होयो नामा नोंथां जेन'बा बेफोराव
औ औ होयो आंखौबो
उ उ
थारमाने आंनो बयनिख्रुइ देरसिन जानानै दङ मोननालाय बेनिखायनो आंनो सबखौबो माने सामलायनांगौ जायो नायफिननांगौ जायो बेनि थाखाय ओंखायनो आंनो बिराद गोनांथि आरो बिराद गोनांथि जानानै फैदों
औ औ
ओमफाय नोंथाङा नोंथांनियालाय माबायदि
आंनियाबो नोंथां बिदिनो दा गावनि आथिंङाव गसंथाइ खस्थ'थ' खालामगासिनो जेनेबा जिउनि थांखि जाहैबायना नोंथां।
औ औ
जेनेबा बयहाबो जिउआव मोनसे मोनसे थांखि थाख ओ नङा होमबा नोंथां उम बे थांखिखो जोंङो उम बेखि बे थांखिसिम सहैनो थाखाय जों जोबोद खस्थ' खामनांगोन जेन'बा
ओ खालामनांगोन खस्थ' खालामखानांगोन खस्थ' खालामाबाथ' थ' जेबो जाफुंखाया नालाय बेनिखायनो जों जोबोर उम बेखिनि बैसोआव जों माने जोबोर खस्थ' खामनांगौ आरो
उम नंगौ नोंथां जेन'बा जिउनि थांखि माने जेन'बा जोंहा दा सिमांङाथ' जोबोद दोंङो नोंथां जेनेबा गोजान गोजान जायगा दावबायनाय जायगा नायनाय जेन'बा जों दा रांनि एसे ओ प्रब्लेम खायसो जोंङो जों दावबायनाया खै गिदिंनो हायाखै नायनो गोनां जेनेबा नायनो लुबैनाय ज जायगाफोरखौ स जों दावबायनो हायाखै गिदिंनो हाया खै
अ
बिदिनो दा बिदिनो जों जियावनो थांखिस सिम उम नाजागासिनो ज'यैनो जेन'ब बुंगोन सोब बुङा बि बेफोर गासैबो इसोरनि सायावसो नंङा होमबा नोंथ
औ नंगो इसोरासो इसोरासो लिरो नालाय जोंनि खा फालनि
उम नंगो नोंथां।
बेनिखायनो इसोरखौनो जों आसा खालामनांसिगोन आरो जोंबो खस्थ' खालाम गोन जोंबो जिखिनि हायो जोंबो नाजागोन एनि सायाव आरो इसोराबो जों खौ नायफिनहरनांगोन आरो बेनिबासो जों माने जाफुंसार जानो हागोन नालाय।
उम नंगो नोंथां। ओमफ्राय खोनादों मा होनो नोंथां जेनबा नोंसोर दि बै ओ प्रेक्टिस खामगासिनो आसाम पुलिसनि थाखाय। ओमफ्राय बेयाव जेनबा नोंसो रो लामाफोराव खारो ना फिल्दफोराव खारनो थाङो नोंथां?
खारा जोङो फिल्डआवनो खारो आरो। जों फिल्डआव उम पन्द्र' फाखोरसो खारो।
नोंगौना नोथां? जेनबा ओ लोगो-लोगोफोर दोङो बालाय नोंथां?
आंगो लोगोफोर दोङो।
उम।
ओमफ्राय लोगो बुजा लोगोफोर दोङो आरो बिसोरबो बिसोरबो खारो। बिसोरबो गावसिनि थांखिखौ सहैनो थाखाय नाजायो आरो बिदिनो बयबो खस्थ खालामो ओ।
जेनबा नोंथांमोनहा फुङाव खा फुङावबो खारो ना बेलासिबो खारो?
आङो आंथ' फुङावसो खारो। मानोना आंना बेलासे टाइम मोना नालाय बेनिखाय नो आङो फुङाव खारो आरो। ओमफ्राय नोंथाङालाय?
थां फुङावनो खारो जेनबा फुङाव खारो माने जोङो फुंनि पासथासो निफ्रायनो न'निफाय ओंखारलाङो फिल्डआव लासे से। ओरैनो ओमफाय फिल्डनिफ्राय न'आव फैनाया आदथासो जायो नोंथां।
औ नंगो नंगो।
नोंथांमोना खैथासोआव खारनो थाङोबा फिल्डआव?
जों जोंबो पासथासोआवनो थाङो आरो खारनो फासटानिफ्रायनो थाङो। खारहैयो‌ फाय बिदिनो फैफिनायालाय सातथासो जायो आरो।
उम उम। ओमफाय नोंथाङा जेन'बा गावनि जिउनि थांखिसिम सहैनानै जेनेबा नों साक्सेस जानायनि उनाव नोंथाङा जेनेबा न'खरफोरखौ जेनेबा माबायदि जौगाहोनो सानदों?
आंथ' जोबोर सिमां दङ' नाथाय बे सिमाङासो जाफुंना जाफुङा आं मिथिया आरो। आं लाइफआव साक्सेस जानो हायो साक सेस जानो हाबाथाय आङो माने बिदिनो फोर न'खरखौ नाय आरो नखर खौ सुंथाग्रोगोन उम न' बानायगोन न' लुगोन बेफोरबायदि सिमां ला लानानै दङो आरो। न'खरखौ एसे माबा खा खामग्रोगोन आरो आङो।
अ अ।
बिदि स सान्ना दङो।
औ।
आसा खालामो बेफोरबायदि साननायफोरा जाफुङो।
औ औ।
मानोना जों आं नायफिनाबाथ' माने रावबो गैया नालाय जोंहा बेफोरबायदि साख्रि बाख्रि गोनां बेनिखायनो आङो
जेन'बा देरसि
औ औ औ देरसिन नालाय बेनिखायनो आङो ङो माने सामलायनांगौ आरो। नायनांगौ बेनिखायनो आङो सानो।
उम।
ओमफाय नोंथाङालाय?
आंबो जेन'बा सिमाङाथ' जोंनिया गोदोर जानो नङा होमबा नोंथां?
उम।
जेनेबा आंबो सानदों जेनेबा गावनि थांखिसिम सहैनानै जेन'बा मोनसे ओ जब मावनानै। जेन'बा न'खरखौ नायनाय न'खरखौ सामलायनाय आरो गाव ओ बयहाबो जेनेबा न'खर लुनायनि जेनेबा सिमां थायोना।
औ नंगे।
उम बिदिनो जेनेबा गावनि बिमा बिफाफोरखौ मोजाङै लाखिनाय। मोजाङै जेनेबा। जोंखौथ' बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो जोथोन लाखिबोबाय नङा होमबा नोंथां।
उम उम बेनिखायनो जों दा। नायफिनां गोदा गोदोर जानानै। बोरायबाय बुरैबाय।
माने उम उम उम उम माने बिसोर उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ। फैसा थाखा गार होनानै जेन'बा फरायहोबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ बेनिखायनो बिसोरखौबो। बे साननैसो। दिनखौथ' बिसोरनोबो आलो गोजोनै माने हगारनांगोनना बिदिनो। बिसोरखौ नायफिननांगोन। बेफोरबायदि साननानैनो। माबायो आरो नाजागासिनो।
ओमफ्राय नोंथांफोर नोंथां मायाबाफोर सावरायनो दब'योना दंब'योमोन नामा आंजों।
अ दे होमबा नोंथां। दा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। ए सावरायनायखौ आङो।
अ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय दे उम।